हेल' नोंथां औ खोनादोंना नोंथाङा? औ औ बिदिब्ला नोंथाङा दसे सम फ्रि दङब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ नोंथाङा सावरायजागोन दे
औ औ बिदिब्ला नोंथाङा आयदायानो जाहैबाय जोंनिया ओ दानाय लुनायनि सायाव बा गाननाय जोमनायनि सायाव आरो नोंथां आङो एसे फोरमायग्रोनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां फोरमाय जागोन दे बिदिब्ला
औ औ गाननाय जोमनाय आरो दानाय लुनाय बुङोब्लाथ' जोंहा दानाय लुनाया जोंहा बर' आइजोफोरा जोबोर आखा फाखा बा रोंखा राखा बा ओ जि दानाय लोंनायाव गासैबो जोंहा बर' आइजोफोरा मुखुब नङा होनबा नोंथां?
औ औ
औ थिग बिब्दिनो जोंहा दानाय लुनाया दाल' नङा गोदोनिफ्रायनो जोंहा ओ बर' बिमाफोरा बिदिनो जि दानायाव अबसे गासिबो ओ जि दानानै बा गाव गाननाय जोमनायजों लोगोसेनो बिदि जि दानायनिबो बिथांमोना न'खर खुंदों बिदिनो रां खामायदोंमोन आरोखि नोंथां
औ औ
औ गिबियावनो बिथांमोना बिदि सि दानो थाखाय बिसोरो खुन्दुंफोरखौ गाव न'आवनो इन्दि खुन्दुं लुनानै सि दादोंमोन आरो जेरै बिथांमोना औ लाथा गावनो न'आवनो लाथा एम्फौ फिसिनानै बा ओ बिदि औ लाथा एम्फौखौ फिसिनानै बिसोरो बै फिथोबनिफ्राय इन्दि खुन्दुं लुनानै बिसोरो सि दानायखौ औ नुदों जोङो खोनादों आरो नाथाय जोंनिया दानि समाव जोङो जि दानायफोरा ए एसे आलादा जाबाय आरो नोंथां जेरै जोंना इन्दि खुन्दुं लुनायाबो गोदो जोंनिया आबै आबौ मोननि सम समाव औ बर' आइजोफोरा जोंना आखाइजोंनो लुयोमोन आरोखि नाथाय जोंना दा मा जाहैबाय जोंना समाबो खम बा बिदि ओ थाब समनि गेजेरावनो जाथों होननानै जोंनि दानि बर' आइजोफोरा मिसिंजों इन्दि खुन्दुं लुनायखौ जोङो गामि गामि बिदिनो ओ आइजोफोरा लोगो नांनानै इनदि औ इन्दि खुन्दुं लुनायखौ जों नुदों आरो नोंथां थिग बिबदिनो जोंङो ओ सोरखारा बो आइजोफोरनो जोबोद सुबिदा होदों जेरै खम समावनो इनदि खुन्दुं लुनाय बा सि दानायनि मेसिन सेल्फ हेल्प ग्रुप दानानै आरो नोंथां औ लोगोसेनो जोङो औ जोंहा गोदोमा जाहैबाय बर' आइजोफोरा ओ जिखौ माबोरै गाबहोयो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना बिदि ओ खायफाया बिदिनो हाथाय बाजारफोरनिफ्राय थांनानै बा खुन्दुं बायना लाबोयोमोन आरो खायफाया जोंना गावनो खुन्दुंफोरखौ गाबहोयोमोन आरो जेरै जोंहा मिथिना मोनो मिथिंगानि बिलाइफोरजों बा फिथाइ सामथाइजों बिथांमोनहा गाबफोनोमोन आरो नोंथां
औ नंगौ थारैनो
औ औ जेरै मेफ्रि फिथाइ बा ओ बिदिनो सिलि खा फिथाइ आरो गोथां बिलाइफोरजों लाइ बिलाइ बिदिफोरजों जोङो गाबहोयोमोनना मिथिदों आरो नोंथाङां होमबा जोङो ओ फरायनाबो मोनदों आरो
अ अ नंगौ
लोगोसे औ लोगोसेनो जोङो मिथिनो मोनो जोंहा गोदोनि बर' आइजोफोरा बिदिनो ओ जिफोराव गोबां समायना रमायना आगर बेरखांहोयोमोन जेरै बुंनो थाङोब्ला हाजो आगर फारे मेगन दावराइ मोख्रेब बा बोग्रि बिबार बिदि बायदि बायदि आगर होयोमोन आरो नोंथां नायनोबो समायना बा गाननाय औ नायनोबो समायना आरो गाननाय समावबो बिखौ जोबोर समायना नुयोमोन ओ जोङो गोदो औ गोदो जोंना बांसिनानो जोंहा न'आवनो बिदिनो औवानिफ्राय घन्टा दाननानै बिदिनो न'आवनो खुन्था लुनानै हिसानसालि बानायनानै बिथांमोना सि दायोमोन आरो जोंनि बर' आइजोफोरा
औ
औ नाथाय जोंना दाथ' मेचिनजोंसो दायो नालाय ओ बिदिनो आरो जोङो मिथिनो मोनबावो गोदो जोंना जिफोरा बिदिनो न'आवनो दानाय बा आखायजोंनो औ खुन्दुं लुनायखाय जानो हागौ जिफोरा गोबाव जोरोमोन आरो गाननो मोजांमोन आरो नाथाय जोंना दा एसे जोङो सोलायनाय नुबाय आरो जि जोमफोरनि गेजेराव जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंना दा मिसिनजों दानाय नालाय ओ मालाबा थाब थाबैनो दानाय जायो आरो जोंहा खायफाया हरफोरावबो जि दानाय जायो मेचिनजों औ औ थिग बिदिनो बैफोर मिचिनजों दानायफोर बा गुनानि जिफोर ओइ गुगुनानि जिफोरा जोंना थाब जोरनो नागिरा आरो बिदिनो खेबसे खेबनै औ खेबसे खेबनै सुबानो जोंहा खायफाया रं खारो आरो खायफाया बिदिनो दह' लाङो नोंथां
औ नंगौ
आरो जोङो थाबैनो जिनायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां थिग बिब्दिनो जोंङो जिफोरा जोंहा गोबां फाराग सोमजिबाय एबा जोङो फारागथिखौ नुनो मोनो आरो जोङो जिफोरखौ बिदिनो हाथाय बाजारफोरावबो दानिया गोबां जोङो बायनानै मोनो गोदान गोदान दिडिजाइन बा बिदिनो गोदान गोदान आगर होनानै नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ थारैनो नांगौ
लोगोसेनो औ औ लोगोसेनो जोंहा दा मा जाहैबाय जोंहा बांसिनानो बिदिनो लरेक्सनि लांगाफोरबो ओंखारनाय नुबाय आरो जोङो ओ गोदान गोदान गाब बा बिदिनो बायदिसिना गाबनि जोङो
औ
औ आरो जोङो दाबो जोङो नुनो मोनो जों ए बर' आइजोफोरखौ औ बिदिनो बा गाव खायफाखौ जोङो खायफानि न'आवबो गोदोनि बायसानो जोङो हिसानसालि नुनो मोनो बिथांमोना मानो बुंब्ला बिदि जि दानानै ओ ओ जिफोरखौ गावगाननायनानैबो लोगोसे हाथाय बाजारफोराव फानहैनानैबो रां एसेबाबो खामायनानै गावनि जि सुंनायाव रांनि मदद लायो आरो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ नाथाय जोङो गोदो बांसिन सिन जोङो मिथिनो औ नाथाय जोङो गोदो बांसिन थिना मोनोमोनो बर' आइजोफोरा साफ्रोमबो न'खराव गंफा गंफा हिसानसालि बा बिदिनो ओ बिसोरो गावनि ख'ना जि बा लांगा दानायनि अनगायैबो आर'नाइ बा गामसा अभियान फालि बेफोरखौबो दानानै बिथांमोना फानो मोनो आरोखि नोंथां। फानना बिदिनो रां एसेबाबो खामायना बिसोराव जानाय लोंनाय बा गावसोरनि फिसा फिसौ फरायनायफोराव रांनि एसे मदद होयोमोन बा न'खर सालायनायाव बिसोरो मदद होलाङोमोन आरो नोंथां। बिदिब्ला नाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां गाननाय जोमनाय बा दानाय लुनायनि सायाव नोंथां।
औ नोंथां फोरमायनो हागोन दे।
औ
जोंहा नोंथाङा बुंना नायबा बाथ्राफ्रा थारैनो सैथो आरोना बुंनो थाङोबा जोंहा माने माने गोदो गोदाय समाव जोङो माने दानाय लुनाय बा गाननाय जोमनाय जोङो जोंनि बर'फोरनि सिनायथि हिसाबै जोंहा गाननाय जोमनाया गुबै जोंहा दख'ना आरो हिनजावफोरना दख'ना अग्रं थायो आरो ना
औ नंगौ नोंथां
बेबादिनो हौवासाफोराबो गामसा गानो जोङो आथिखाल जोङो बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव जोङो बेफोरबायदि हिसानजों बा ज औवानिफ्राय जोङो साल खुन्था बानायनानै बेफोरबायदि जोङो जि दानोखौ गोबांखौनो नुनो थांलिया आरोना बुंनो थाङोबा गोबां खमखौनो होनसै बा जोङो बै जेरै जोङो गोदो गोदाय समावहाय जोङो जायनियाव हिनजाव जा हिनजावसा बा आइजो मानसि दं बै मानसिनि न'खर न'खर माने गाव गासैनावबो फ्रा माने हिसानसालिया थायोमोन होनना जों मिथियो आरोना
औ नंगौ नोंथां
ओ नाथाय बैसोरो बै बे जि दानाय समावबो बेसोर नांगौ रोखोमनि खुुन्दुं दंमोन नामोन बा नांगौ रोखोम मोना आरो ना।
औ नंगौ नोंथां थारैनो
बिदिनो गाबफोरखौहाय जेरै नोंथाङा बुंनाय बादि मेफ्रि बिबार बा मैथा बिबार बेफोरबायदिनो मिथिंगानि माने बिबार बिलाइ फिथाइ रोदाफोरखौ बिसोर माने ओ ओ सिफिनलाबायनानै माने समायनानै बिसोरो गाबखौ बानायो आरो ना।
आथिखालावथ' जोङा जि दानो गोनांबाबो जेबो गाबनि गोनांथि गैया बा जोङो मा गाबनांगौ बेखौ नांगौ रोखोमनि मोननो हायोबा बेजों लोगोसे जोंहा नोंनो मा रो खोमनि खुन्दुं नांगौ जों बेफोरखौबो बाजाराव बायनानै दानो हायो आरोना। ओ बुंनो थाङो बुंनो थाङोबा जेरै खुन्दुंआबो जोंहा गोबां रोखोमनि थायो जेरै मास्रास बा बेफोरबायदिनो माथा पलेस्टार बेफोरबायदि थायो आरोना। ओ जोङो बेफोरखौ माने जि दानो गोनांबा जों बेफोर खौ बायना लाबोखांनायनि उनावहाय जोङो नोंनो जोङो हिसानाव जोङोहाय बेफोर खुन्दुंफोरखौ सोंनानैहाय जोङो बेखौ जि दानानै सोंनानै माइदि होनानै बा जोङो ओ बेखौ जोनथोरजों थुननानै बा जों हिसानसालियावो सो सोंनानै जोङो बेखौहाय बेयाव जोङो गोबां रोखोमनि आगर बेरखांनो हायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां औ
ओ जेरैहाय जोंहा आगरा गोबां रोखोमनि थायो जेरै नोंथाङा बुंलांखादों बा फारौ मेगन बा दाउस्रा मोख्रेब बैग्रि बिबार, हाजो आगर, मैथा बिबार बेफोरबायदिनो जोंहा ओ गोबां रोखोमनि गाब दङ आरोना।
औ नंगौ नोंथां
ओ बैफोर गाबा बा उम बैफोर बैफोर ओ बैफोर आगरफोरखौ जोङो ओ गावबा गाव बेफोरबायदि गोबां गोदो गोदायथ' जोंहा गोबां आइजोफोरा जादानोगौ आगर एरनायफोराव आखा आखा फाखा बेफोरबायदि दङमोन आरोना आथिखालाव जोङो गोबांखौनो बेफोर बायदि नङाबा रोंब्लाबो जेनेबा बेफोरबायदि जि दानायखौ गोबांखौ नुनो थांला दङ दासिमबो जोंनि ओनसोलावबो खाथि खाला जि दाग्रा दङ अब्लाबो बिसोर माने खम खम दानायखौ नुनो मोनसै आरो साफा सानैखौल' मानो होनबा आथिखालाव माने गोबां बेफोरबायदि इन्डास्ट्रि बा बेफोरबायदि सोलोंहोग्रा गोबां रोखोमनि दङ आरो ना ओ बेनि थाखायनो माने बैसोरखौ माने टेलर बा लर बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि बेफोरबादि जि दाग्रा बेफोरबायदि ओ खुलिना होनायनि थाखायनो माने बेफोर आइजोफोरा बैयाव थांना थाहैयो बा गोदो गोदो इन्डास्ट्रिफोराव बिसोरो ओ जि दाग्रा महरै थायोबा बेनि थाखायनो जोंनि गामि ओनसोलावहाय बेफोर ओ आखाइजों दानाय जिफोरा गोमालांनो हमो आरो ना बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां बे फोर आखाइजों दानाय गान दानाय लुनाय जिफोरा माने जोबोरैनो गाननो मोन जां बा जों ओ जोबोरैनो मोजां होननानै जोङो मिथिगौ आरो आरो जोंहा बुंनो थाङोबा जेरैहाय जोङो गोदो गोदाय समावथ' जोङो बुंनो थाङोबा गोबां आइजोफोरखौनो माने गावनि आ खाइजों दानानै लुनानै बा जोङो जेरै इन्दि एम्फौ फिनानै बा थावख्रि लुनानै बेखौ फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुननानै जोङोहाय बेखौ ओ गाननो थाखाय ओ फास्रा बा जोमग्रा बेफोरबायदि गावसोरनो माने खुन्दुं थुननानै बेफोरबादि बानायना लानायखौ जों मिन्थिनो मोनोमोन आरोना
औ नंगौ नोंथां
ओ आथिखालावथ' माने गोदोथ' बिसोरो ओ आथिखालाव बुंनो थाङोबा जोंहा माने बैफोर जाय जाय मा सुबुंफोरा बा जायनि न'खराव इन्दि एम्फौ दं बेफोरदि फिनानै लु गोबां रोखोमनि अनसुंथाइ होयो बा न' होयोबा बेफोरबायदिनो गोबां ओ फैसा अनसुंथाइ होनायखौ जों नुनो मोनो आरोना बुंनो थाङोब्ला ओ जोंहा औ जों जोंहा बेबादिनो ओ गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जेरैहाय जोङो ओ जेरै जोङो खैना गोदानफोरनो दख'ना थावसि थावसि गाननायखौ नुनो मोनो बैफोर दख'ना थावसिफोरखौ जोंहा आथिखालाव माने जोङो बांसिनै गावनि हिसानजों दानानै बा आखाइजों दानानै गाननायखौ बांसिनै नुनो मोनलिया आरोना बांसिनै जोङोबा ओ जेरै जोङो खम समनि गेजेराव मिसिंफोराव दानानै दिहुननाय हायो मा रोखोमनि नांगौ बैफोर ओ जोङो गासै दख'नाफोरखौनो जोङो मा रोखोमनि गाबनांगौ बेफोरखौ जों खम समनि गेजेराव दिहुननानै गाननो हायो आरो ना ओ बेनि थाखायनो माने जोङो बेफोर गावबा गाव आखाइजों दानानै गाननायफोरा माने गोमालांनो हमबाय होननानै बुंनो हायो आरो ना
औ औ न'थार ओरैनो सैथो नोंथां औ
औ ओ बुंनो थाङोब्ला बेबदिनो गाननाय जोमनाया जोंनि थाखाय माने सानफ्रोमबोनि जिउआव जोबोद गोनांथार आरोना जेरै जोङो औ ओ जोंहा बेबादिनो बुंनो थाङोब्ला ओ सासे फिसायनो माने दावहा नांनो थांनाय समाव गावनि बिसियाहाय माने घरैनाय गेजेरजोंबा बियो जोबोद दुखु खस्थ'यै माने गावनि आखाइजोंनो दानानै लुनानै बा खुन्दुं थुननानै बेफोरबायदि आर'नाइ ओ हरनायखौ जोङो मोनथिनो मोनो आरोना ओ बे फोरो थारैनो सोमोनां सोमोनांथाव आथिखालावथ' जों बेफोरबायदि हरसेनि गेजेराव बा बेखौ जोङो साननै सानथामनि गेजेराव बेफोरबायदि आर'नाइखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो दिहुननो हायाबो जानो हानाय आरो ना बै गोदो गोदाय समावहाय जोङो बैसोर माने ओम जाय बेफोरबायदि माने दख'ना आरिखौ खम समनि गेजेराव बिसोर दानो हायोमोन बा लुनो हायोमोन आथिखालाव माने जों बैफोरबायाददि आइजोखौनो मोननो थांलिया आरोना बुंनो थाङोबा जों बांसिनखौनो जियारि दानायखौ जों नुनो मोनलिया आरो